दोंना
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा ओ सम दंबा दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन थारैनो रायज्लायनो हागोन
औ ओ नोंथाङाथ' ओ मिथिखागौ जानो हागौ गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ जौ संबोनानै ओ न'खर खुंबोनाय एबा जों बर' आइजोफोरा जौजों संफुंनानै ओ जाबोनाय मोनसे ओ बेखायनो ओ नोंथाङा जौनि बागै एसे ओ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो ओ जोबोर मोजां आयदानि सायाव सावरायनो होनना सानदों जेला आं थारैनो हागोन
औ
ओ जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' गामि गामि बर' ओनसोल ओनसोल जोंहा ओ जौखावनाय नेमखान्थिया दिनैसिम सोलो सोलिबोगासिनो नङा होमबा आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो ओ दा बे रोखोमैनो जोङो ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावहाय नुनो मोनो बायदिसिना रोखोमनि नेमखान्थि बाहायनानै जोंहा ओ जौ खावनाय एबा जुमाइ सावनाय आदब खान्थि जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा जौखौ माबोरै सावो होनोब्ला जोंहाथ' जौ सावनो थाखाय ओ गिबियावनो एमाव एबा बाखारनि गोनांथि जानानै फैग्रोयो नङा होनबा दा ओ जानाखि जायखौ जों एमाउ होनो बेखौहाय माबोरै माबोरैहाय बानाय होनोब्ला जोंहा बेखौ ओ गिबियावनो जोंहा माइरं माइरंखौहाय ओ सोमनानै दोननांगौ जायो दुइ घन दा थिन घन्टासो जोंहा सोमनानै दोननाय जायो बेखौहाय जोंहा ओ समा जायोब्ला बेखौहाय सुस्रोननानै लानाय जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा बेनि उनावहाय जोंहा बै माइरंजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना ओ दंफांनि बिलाइ हाग्रा बंग्रानि बिलाइ बिबारफोर जोङो गोरोब होफ्लानानै जोंहा ओ उवाल एबा ओ दिंखियावहाय जोङो सौनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय दा बैफोर हाग्रा बं बंग्राफोरानो जाहैबाय जेरैहाय खान्थालनि बिलाइ ओ मोखोना बिलाइ रैमालिनि बिजौ ओमफ्राय रैमालिनि बिजौ माने रैमालि बिलाइ गोरलै। बेनि उनावहाय मोखोना बि बिबार बायदिसिना जोंहा आरोबाव दंबावो। बेफोरखौ ओ जानाखि बेफोर बिलाइ बिबारफोरखौ जोंहा माइरंजों लोगोसे ओ देंखिफोराव देफानानै जोंहा बेखौ मोजाङै गुन्दै खालामनाय जायो नङा होमबा?
औ
दा बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय गुन्दै खालामखांनानै आ दैजों लोगोसे गोरोबनानै जोंहा आ फिसा फिसा लारु महरै जोंहा सिथुमनानै ओ बेखौ दोननाय जायो नङा होमबा? दा बेखौ फाय जोंहा सान्दुंआव ओ ओ सान्दुंआव जोंहा फोराननानै जेब्ला रानो अब्लानो जोंहा बेखौ बाखार महरै जोंहा ओ माइरंआव गोरोबहोनानै बेखौ एमाव महरै जोंहा होनाय जायो नङा होमबा?
औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा जानाखि जों जौ सावनो थाखाय गिबियावनो ओ बायदि रोखोमनि माइब्रा नङाबा माथा नङाबा ओ बायदिसिना रोखोमनि माइरंजों जोङो जौ सावनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरखौ माइरंखौहाय जोंहा मोजाङै सुनानै ओ बेखौहाय बै माइरङा जेसे गोबां बिबांनि जोंहा ओ एमावखौबो एसेबां बिबांनि ओ होनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जायनिखि जोंहा से फालला माइरङाव ओ थाइनै थाइथाम एमाव जोङो होनाय नुनो मोनो। बेबादिनो आरो सोरबा सोरबाया बाराबो होयो सोरबा सोरबाया खम बिबांनिबो होयो आलादा आलादा। दा बे रोखोमैनो जोंहा बेबादिहाय ओ ओंखामखौ सं संनानै एबा जखायखौहाय संखांनानै बै एमावखौ जोंहा बिब्दिनो ओ देख्रुबनानै एबा गुन्दै खालामनानै। बेयाव सासस्रो सासस्रो जोंहा गोरोबनानै बै जखायखौहाय एबा ओंखामखौहाय मोनसे प्लास्टिक एबा बस्थायावहाय मोजाङै खानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ
दा बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ खानानै दोनोब्ला बेयावहाय ओ जेसेबां से सान नै सान थांनायनि उनाव जोंहा बै ओ जखायावहाय ओ बिदै सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ बेवहाय बिदि सोमजियोब्ला जोङो बेखौहाय गोथौ खान्थाइ एबा गोथौ आइजेंफोरावहाय जोंहा सोस्लायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जेसेबांनो दिन थांगोन एसेबांनो जोंहा बै जखायावहाय ओ बिदै बांद्राय बारानिख्रुइ बां बारा जोंहा बिदै सोमजिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? जायखौ जोङो आ जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो बा जौगिसि होननानै बुंनाय जायो। जायो दा बेबादि नेमखान्थियैनो जोंहा ओ बेबादि जौखौ बानायनाय जायो दा जौ बानायनाय होनोब्ला जौ बिदै बानायनाय होनोब्ला जोंहा आ फिथाइ सामथाइनिबो जौ बिदै बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोलफोरावहाय। ओ जेरैहाय आमलाइनि जौ रोसि ओ थालिर आथियानि जौ रोसि बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा बै जौ रिसिफोरखौहाय लोंनाय जायो। ओ मायाव लोंनाय जायो होनोब्ला जोंहा गेदेर गेदेर हाबा हाबाफारि आ सावरि जानाय आबाद मावनाय ज' ज' खामानि मावनायफोराव जों हा लोंनाय जायो। दा बेबादिनो बेनोसै आंनि बुंनाया। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदिहाय जौ बानायनाय आदब खान्थि माबादिया आदबखानथिजों बानाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनहाय जौ बि दे एबा जौ गोरान ओ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
मोनो मानो ‌।
बिदिनो जोङो ओ बुंनो थाङोबा ओ बर'फोरा बैसागो एबा मागो फोरबोफोराव ओ लोंनो थाखाय गोबां बिदिनो माइब्रानि जौरिसिखौ बांसिन बानायनाय खौ जों नुनो मोनो ओ ओ बायदि ओ बिदिनो माइरंफोरनि जाय माइब्रानि ओ जौआ बांसिन गोदै जायो होनना मिथिनाय जायो ओ बिदिनो जोङो माइब्रानि जौखौ ओ बिदिनो से बोसोराव लासै एबा जोङो ओ दान मोननै मोनथामाव लासै जों दोननानै बेखौ जिरायनानै ओ‌ एबा फिना दोननाय जायो ओ जोंङो आलासि दुमसि एबा सावरि बादालिफोर जाबाबो जोङो ओ बेखौ होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओ बिदिनो ओ गुबुं ओ गुबुन गुबुन जोङो माइरंफोरजोंबो जों संनायखौ नुनो मोनो। दखानफोरावबो जोङो बिदिनो ओ माइरं ओंखुरफोरजोंबो सं‌ संनायखौ नुनो मोनो। ओ नोंथाङा ओ बुंलांनाय बायदि ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय खोथायाबो थार। ओ मानोना जोङो ओ बिदिनो जौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो एमावनि गोनांथि जायो। ओ एमावखौ ओ जोङो बिदिनो ओ बायदि ओ मिथिंगायारि ओ जोङो बिलाइफोरजों बानायनाय जायो बिदिनो जोङो ओ खान्थाल बिलाइ एबा जोङो राखेब बिलाइ ओ रैमालि ओ बिलाइ गोरलै ओ बिदिनो मोखोन बिलाइ बिबार फोरजों जोङो देनानै ओ माइरंखौ जोङो मोनसे आइजेंआव सोमनानै ओ दैजों सोमनानै गुरै खालामना लानाय जायो ओ बेखौ जोङो उलार एबा दिंखिफोराव जोङो देनायखौ नुनो मोनो ओ दानिया नाथाय गोबां बिदिनो ओ मेसिनफोर ओंखारबाय गुन्दै अन गुन्दै देग्रा ओ बिदिनो जोङो लाइन फोदोंबो ग्रेन्डारफोरावबो जोङो
औ।
गुन्दै खालामामनायखौ नुनो मोनो ओ बिदि बिदिनो जोङो बे खौ जोङो देग्लिफानानै लागायनानै जोङो ओ बेखौ जोङो फुराना एबा गोजाम ओ जोङो बिदिनो ओ एमाव दङोबा बेखौ जोङो देख्रुबनानै लगायफानायखौ जों नुनो मोनखौ ओ सिथुमनानै बिदिनो दाला एबा जोंङो सानदेंगाफोराव ओ जिगाबफोर स्रो स्रो होनानै बेनि सायाव जोङो लारु ओ गावनि गोसो बायदि जोङो फिसा एबा गोदो ओ सिथुमनानै सान्दुुंाव फोरानना दोनो ओ जेब्ला बियो ओ रानो अब्ला बेखौ ओ जौखौ संनानै बेखौ जोङो ओ ओंखाम संनाय बायदि जोङो संजायो जौखौ बिदिनो सङो संनानै औ ‌। जोङो प्लास्टिकफोराव बिदिनो ओ एरख'नानै दोननाय जायो गुसु जानाय थाखाय जेब्ला बियो गु सु जायो अब्ला बेखौ जोङो देखुबनानै नांगौ बदि जोङो ओ बिदिनो से ओ फारलासेफोराव जोङो बिदिनो थाइथाम बिदिनो थाइनै थाइबा बिदि होनाय जायो। जोङो जुमाय जुमाय बिदि लोंनो थाखाय जोङो ओ खम होनाय जायो। खम होब्लासो जोंनिया बिदिनो कारा गोखा जाया होननानै जोङो गोदै जायो होननानै थाइनै फोर जोङो होना लानाय जायो।
ओ बिदिनो जोङो ओ गरम दिनबाथाय जोंनिया साननै एबा सानथामफोरावनो जोङो बिदैखौ मोनलों नाथाय गोजां गोजां बोथोरबा जोंनो एसे साननांगौ सानब्रै एबा सानथाम फोरजोंसो जोङो मोनो जोङो बिदिनो न'आव लोंनो थाखायल' नङा जौखौ जोङो बिदिनो गोबां फाननानैबो जों न'खरनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों बिजोंनो सुफुंनो हायो।
हायो हायो औ।
बिदिनो जोङो ओ न' गुबुनफोरावबो ओ दैथायहरनायखौ जों गोबां ओ नुनो मोनो एबा न'फोराव जोङो न'फोरावनो बिदिनो बायनो फायग्राफोराबो गोबां दं सै बिदिनो जोङो फारसेथिंहाय ओ जुमायखौ एबा जोङो जिउ गोरानखौ फाननानै फारसेथिंहाय अमा फिसिनानै जोङो बेनि उफ्रिजोंनो जोङो अमा खौ फिसिनानै ओ गोबां मोननै मोननै मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो।
मोनो मोनो मोनो थारैनो औ औ।
बिदिनो जोङो
बुंनो थाङोबा ओ खायफाया जोंहा जोबोर ओ जौगालांगासिनो बिदिनो जौ सावनानै न'खरफोरखौ खायफाया आरो ओ गामि सिं ओनसोलफोराव जों नुनो मोनोदि ओ गोबाङानो बर'फोरा बिदिनो न'आवनो सावनानै बिदिनो फाननानै रां खामायालाबासिनो न'आवनो लोंनानै बि दि ओ न'खर गथ' गथाय मिथियो रावखौबो ओ बिदिनो बिसि फिसा मिथियै एबा न'खरनि नांगौ जानायखौ मिथिय बिदिनो लोंना थानाय गोबां नुनो मोनसै।
मोनो मोनो मोनो औ
नाथाय जोंनिया बुंनो थाङोब्ला आगोलनिसै जोबोर खम जाबाय ना नाथाय दाथ' सोलोंथाइनि जुग नङा हबा जोङो गोबां गावबा गाव खामानिफोराव जों गोबां गोसो होनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
आथिखालनि ओ जुगाव जोंनिया ओ गामि ओनसोलफोरावबो जोङो मोनफा मोननै नुनो मोनो जौ जुवाजों गुफुबना थानाय। ओ नोंथां बिदिबा जोंनिया समाबो जालांबाय नङा होमबा?
औ औ थारैनो ओ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओ दे बिदिब्ला नोंथां।